माने नानै दङ
आंथ' दा नै ओरैनो बिसिनायाव गोलांनानै दं आरो ना नोंथां
अ आतसा ओं खोनादों औ
आदसा ओमफ्राय नोंथांनानै मा खालामदों?
औ नै आंबो बाहेरायाव खामसालिफोराव एसे जिरायलाबायनानै दङ। माने नोंथाङा दायो एसे फ्रिबा माने आङो एसे खोथा सावरायनो गोसो दंमोन आरो
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ
मा मा
दैबाना जायोब्ला मा मा
माने नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोननाखि दैबानाफोर जाबा मा मा गोहोमफोर जायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ निसय आगान नोंथां।
औ
बिदिब्ला नोंथां जेखिनि आं बाथ्राफोर मिथियो बा जेखिनि आं नुबाय फोरखौ आं नोंथांमोन एसे फोरमायनाा होग्रोनि दैबानानि जाब्रबथायफोरखौ
औ
जोंनाथ' मा होनो जे दै बाना जायोब्लाथ' जों बयबो मिथिखानांगौ जानांगौ नोंथां
औ
औ औ दैबाना जायोब्ला जों मा होनदों बिदिनो गोबां जे सेर सेराव दैमा सेर सेराव थानाय न'फोर बा बिदिनो आबादफोर गायनाय बेफोरखौ मा होनदों जे दैबाना फैयोब्ला बैफोरखौ बुखारलांजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नंङा नोंथां जायनि गेजेराव जोंहा बिदिनो औ जायनि गेजेरजों मा होनदों जोंहा बिदिनो आबाद फसलफोर गायनाय बफोरा मा होनदों नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा मा होनबावदों बिदिनो औ जोङो मा होनबाव दैबानानि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो गोबां मा होनदों हान्था मेलानि राहा फोरखौबो जोङो बायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा मा होनदों आ दाख्लैसो बावैसो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों खोनानो मोनदोंमोन। अ जोंहा बिदिनो ट्रेन ट्रेन लामा जे दालां दैसानि गेजेरावनो आरो ना नोंथां। औ बे खौ जोङो दैमानि गेजेरजों बोहैलांजानाय बा बिदिनो बायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोंहाथ' बिदिनो मा होनदों ओ ओ गोबां बिबाङाव अखाफोर हानानै बेफोरबायदि दैबानाफोर जानायखौ जों नुनो मोनो। जोङो बिदिनो फोराव नायनो थाङोब्ला मा होन्दों जोंहा दाख्लैसो बावैसो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नुनो मोनदोंमोन जे दिल्ली बम्बाइ बा गुवाहाटि बायदि सोहोरफोराव बिदिनो गोबां बिबाङा मा होनदों अखा हानानै मा होनदों दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जायगाफोराव मा होनदों रसा नांनाय खौ जोङो नुनो मोनदों बा दैबानाफोर जाबाथ' बिदिनो जोंहा मा होनदों जानाय आदारफ्रा जोबोद ओ मा होनदों नोस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओ जोंहाथ' जोंहा मा होनदों ओ दैबानाफोर जायोब्लाथ' जोंहा मा होनदों जोंनि जे लामा सामाबो बेफोरखौबो जोङो खुरखानायखौ जोङो नुनो मोनगोन‌। आरो जोङो मा होनदों बिदिनो बैफोर दैबानाफोरजों मा होनदों बिदिनो गोबां बिबाङाव मा होनो जुनारफोर बा बिदिनो गोबां बिफां लाइफांफोर बायनायखौ जोङो नुनो मोनखागोनानो। दैबाना जायोब्ला आरो जोंहाथ' जोङो दैबानाफोर जायोब्लाथ' जोङो मा होनो जोङो हाजो गिसि खानायफोरखौ जोङो
नुनो मोनगोनानो नोंथां
औ नंगौ।
दैबानाजों बेफोरबायदि गोहोमा जायो आरो जे जोङोथ' बिदिनो गोबां खस थ जों मा होनो जोङो जे न'फोर लुनाय बा बिदिनो मा होनो बै फोरबायदियावबा मा होनदों ओ बुखारलां लांजानायखौ जोङो नुनो मोनबाय जोंहा बिदिनो गोबां अखा लेन्डस्लाइद जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो हाजो एरियायाव
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदि जेंनाफोरा जायो आरो जेब्ला अखा हायो जोङो दाख्लिसो बावैसो जोङो खोनानो मोनबावदों जे गोबां बिबाङाव अखा हानायनि जाहोनाव बा दैबानानि दैबाना जानाय समावहायो गोबां बिदिनो लामा सामा ए ओ मा होनदों हाजो एरियाफ्राव बैफोरबादि लामाफोरा खुरखानाय बा बायनाय बायफ्लंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां बा जोङो ओ खोनानो मोनदों जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां। जोंहाथ' बिदिनो जे गामि एरियायावहाय मा होनदों अखा बा हायोब्ला जोंहा बिदिनो माइ आबादफोरा मोजाङानो जायो नाथाय जेब्ला बां फ्राय बिबाङाव मा होनदों हायोब्ला बैफोरबायदिया जेब्ला सि टि एरियाफोर बा गुवाहाटिफोर बैफोरबायदियाव मा होनदों बिदिनो गोबां मैलाफोर जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै होननो थाङोब्ला दैबानाफोर जायोब्लाथ' जोङो बिदिनो मा होनदों ओ जेब्ला बेफोरबायदि सिटि एरियाफोराव फोरा थाङो बै जे बैफोराव गारनाय सुबुंफोरा मैला जिरादफोर बैफोर मा होनदों दै सा सा जाखांनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि गेजेराव बेफोरबायदि दैबानानि गेजेरावनो बिदिनो गोबां मैला जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नंगोना नङा नोंथां औ जोंहाथ' बिदिनो दैबानानि हेलौ नोंथां
फोरखौ जोङो नुनो मोनखा हेलौ आदसा ओ बिदिनो गोबां बिबाङाव मा होनदों जेब्ला बैफोरनो दे बायनानै फैनाय फिफां लाइफांफोर बेफोरो मा होनदों आ बिदिनो ओ जेब्ला दैजों फैफानाय जेब्ला बैफोर मा होनदों बिदिनो मैला बुस्थुफोर बिसोरो मा होनदों दैजों फैफानाय लोगो लोगोनो जेब्ला दैया एसे सेमो अब्ला बेफोरो मा होनदों ओ मोनसे जायगायाव ज' जाहैयो जेब्ला बे मोनसे जायगायाव ज' जायोब्ला बिदिनो गोबां मैलाफोर खौ जोङो नुनो मोनगोन बा दैफोरनि गेजेरजोंनो मा होनदों जोङो बिदिनो गोबां मा होनो जोङो बेमार आजारफोर' जानायखौबो जोङो नुनो मोनगोन दैबानानि गेजेरजों जेब्ला जोंहा बिदिनो दैबाना जायोब्ला बिदिनो गोबां मैला जिरादफोर फैफायो जेबो बैफोर बायदि मैला जिरादफोरा बिदिनो एसे गोबाव सम थायोब्ला मा होनदों बेफोरजोंनो थाम्फै सोमजिगोन दैबानानि गेजेरजोंनो बिदिनो गोमार बेमार आजारफोर जागोन बा बैफोरनो दैफोरजों फैफानाय जिया बिजानुफोर बा बेनो बेफोरबायदि जेब्ला बेसबायदि दैयाव थायोब्ला मा होनदों बेफोरबायदि बेयाव दै फोरनि सिथर जागोन था बिदिनो गोबां ओ बेमार आजारफ्राब जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन दैबानानि गेजेरजों नंगौना नंङा नोंथां आरो जोंहाथ बिदिनो दानि जुगाव खारेनफोर मा होनदों दै दै दै सेर सेर थानायखौ जों नुनो मोनो जाय बेफोरबायदि कारेन्टफोरखौ मानदों जेब्ला दैया गोसायो फैब्ला बुंखारलांनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव मा होनदों सप्तासे बा सानथाम सानब्रैसो खोमसियै थानांगोन आरो ना नोंथां दैबाना ब्ला बेफोरबायदि गोहोमा जायो आरो जोंहाथ' बिदिनो दैबाना जायोब्लाथ' जोङो मा होनदों जेब्ला दैबाना जायो जोङो बेफोरनि सेर सेर थांनो नङा मानो होनोब्ला बेफोरबायदियावनो गोबां बुखारलांजानाय बा जिउ गोमानायखौ जोंङो नुनो मोनो जोंङो बिदिनो दाखालि बावैसो उरनाचलनि जोंङो नुनो मोन्दोंमोन जे सागालि होननाय मोनसे जायगायावहाय बिदिनो गोबां बिबाङाव मा होनदों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नुदोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ
जायगायाव माने गोबां बिदिनो न' स' बायजोबनायखौ जोङो नुनो मोन्दों सुबुंफोरा गोबां दुखु जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों दा नोंथां दा नोंथांया ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ माने नोंथाङाबो गोबां खोथाफोरखौनो फैनो फोरमायलांखाबाय औ बिदिनो जों गोबां बिदिनो नुनो मोनो खि माने जेनेबा बिदि दै बा दैबानाफोर एबा जायोबाथाय गोबां नस्थ' जायो जों बेखौ नुनो मोनखायो
अ
जुदि जुदि ओ दैया बाद्राय जों दा दायो अखा दैज्लां बोथोर नालाय अखा हानायाबो अबेबा बिराद बुरजाखा माब्लाबा गोसाद्राय जाखायो माबलाबा खम जाखायो
औ
माने जेब्ला अखा गोसा हानानै जेब्ला दै दै बाहायनो दै बो दैफोरा बोहैनाया गिदिर जाबोयो मा जों दाख्लै हैसो जेनेबा दै गिदिर जानाय नुबोबाय बेयाव गोबां खोनानो मोनबायखि माने गोबां खोनानो मोनबाय जोङो मा होनो नस्थ' जानाय मा मानसिफोर दै दै दैयावहाय मानसिफोर थैनाय गब'लांनाय बिदिजों खोनानो मोनबाय गोबां दंफां लाइफांफोरबो दंस' जाजोब्बाय बा जोंनि गासै माने जेनेबा ओ लामाफोर दालांफोर बायनाय बिदि गोबां माने दंस जानायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां
नो गोबां माने जोंङो बिदि ल गोबां माने दंस' जानाय इफोरखौ नुनो मोनदों दैफोरजोंहाय बा दैबानाफोरजोंहाय गोबां मानसिफोरनि जिउफोराबो थांजों थांनाय नुनो मोनदों जेनेबा जों दाथ' आरो दैज्लां बोथोरबाबो जोंहा दायो ओरैबायदि गरमखा अखाबो हायो गरमबो जायोना माने गरमनि समाव मानसिफोराहाय दैयाव दैमाफोराव दुगैनो थांङो बे दुगैनाय समावहाय मा जों बिराद मानसि खोनानाय मोनोखि सानस्रिनो रोङाबाबो मानसिफोरा दुगैनो थांङो नङा होमब्ला नों औ बेयावनो जों गब'नायफोरखौ माने खोनानो मोनो आरोना बिसोरनो ससियेल मिडियानि जों बेफोरखौ खोनानो मोनो गोबांनो मानसिनि जिउ थांनाय बिदि बिदि आरो माने बिदिनो गोबां दंस' जानाय इफोरखौ नुनो मोनो न'-बां बायनायफोरखौ नुनो मोनो अबबा सोरनिबा न'फोरा इदिनो दैमा खाथि एबा दै खाथिफोरावहाय गोबां जों न'फोरखौ ओ बायनाय नुयो बिदि खस्थ' दुखु खस्थ'यै बिराद मानसिफोरा बिदिनो सोलिबाय थायो आरो ना जों खौ नुनो मोनजोबो आरोना नोंथां औ आरो बिदिनो दै बानायाबो दायो ओरैबायदि माला माने गिदिर फैबाथाय फैखायो आरोना जेनबा जोंनिफोरा दंफां लाइफांफोरखौ लांफाजोबनाय। दै गाज्रि फैनाय बिदि जों नुनो मोनो आरोना आरो दा दैयाबोथ' लेथ्रा माने सब दुनिया बारनि लेथ्रायानो फै फाजोबनाय बायदि सोखा बेव ओरैबायदि लेथ्रा जाखायो आरो ना जों नोंथां। आरो बिदिनो नोंथाङाबो आंनो गोबां खोथाफोर फोरमायहरबाय। जेरै जों नोंथां नोंथांनिसिम माने बिराद गोजोननाय थाबाय नो ओ आंनो बिराद मोजाङै माने आं सोंनाय बायदि नोंथाङा आंनो फोरमायहरदों। नंखायनो आं नोंथांखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो।
औ औ नोंथां।
औ औ दा बेफोर खोथाखौ लारायनो जोंहा समबो बुरजा नांगौ नालाय जोंहाबो समाबो गैला। ओंखायनो गोजोनथोंसै नोंथां। औ दे होमबा ना।
औ दे दे।